औ नों
औ खोनादों नोंथां
ए मा खालामदों?
ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंलाय मा खालामदों नोंथां?
ए आंबो ओरैनो दङ नोंथां। अ नोंथां माने दा टपिकखौ बिदिनो जिब जुनारफोरनि सायाव एसे रायलायनोसै नामा
औ रायलाय जागोन नोंथां औ
माने नोंसिनिथिं बिदिनो मा-मा जिब जुनार मोनो अबे जायगायाव बेयाव माखौ बाहायो जिब जुनारा माबायदि बिदिनो मा माफोर थायो एसे खोन्थानो
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो जा जिब जुनार मोनो माने गामि ओनसोलाव जा जिब जुनार मोनो बेखौ बेखौ मोननाय जाया आरोना नोंथां बिदिनो बोरमा दाउ अमा सैमा हांसो लोगोसे मोसौ ओमफ्राय बिदिनो मैसो मैसो मासे मानै नुयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने गोबां रोखोमनि जिब जुनार गामि ओनसोलाव मोननाय जायो
बिदिनो बोरमा बोरमा होननानै मिथियोब्ला ओ बोरमाया बिदिनो आथिं मोनब्रै मेगन मोननै गन्थं मोनसे ओ बिदिनो बोरमानि गाबा मानि आलदा आलदा थायो बिदिनो जायगा नायै जायगा बिदिनो बांसिन गामि ओनसोलाव गुफुर आरो गोसोम ओमफ्राय फाख्रा सिख्रा बे बांसिन गाबखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो बोरमानि बोरमाखौ जोङो जानायावबो बाहायो ओमफ्राय बिदिनो बोरमानि जेनेबा गंफोरजों गंफोरखौबो आलदा खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय सोरबाबा बोरमाखौ बिदिनो गोबां रोखोमनि फिसिनानै रां आरजिनो थाखायबो फिसियो बोरमाखौ बिदिनो जोंनि न'आवथ' बिदिनो दाउ अमा बोरमा सैमा मोसौ ओमफ्राय हांसो माने बे दं आरोना ओमफ्राय अब्ला आङो जेनेबा आंथ' दा जिब जुनार मानो फिसिदों मानि थाखाय फिदों बेनि फारसे जेनेबा आं एसे बुंथिना होसै नों थांनो बिदिनो मोसौखौ जेनेबा आङो बिदिनो रां आरजिनाय जेनेबा न'खराव माबा मालाबाफोर माबा मोनसे जाबा जेनेबा रां -नि गोनांथि जायोबा फानब्रबनानै फाननानै रां आरजिनो थाखाय माने बेखौ फिसिनाय जादों आङो बिदिनो मोसौआबो आथिं थोंब्रै गं मोननै मेगन मोननै गन्थं मोनसे होननानै मिथि खायो बिदिनो जोंनि न'आव बिदिनो मोसौआ सल्लिसथा पनसासथा दं आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माने मोसौखौ आं बिदिनो माने गुमनो थाखाय आल दा मानसिबो दोननाय जाखायो माने मोसौआ जोबोद बुरजा माने आं मोसौखौ बिदिनो गिबियावथ' बारा गैयामोन बिदिनो फिसा होयै फिसा बिदिनो बारायलांबाय बिदिनो देरबो देरलांबाय बिदिनो मोसौआ ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौथ' ओ मोसौनि गंफोरजों बिदिनो खानजं बानायनाय बेफोरबायदिफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ बिगुजोंबो गोबां बां आलदा रोखोमनि खामानिफोरावबो बाहायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ खायबा मानसिफोरा जायो खायबा मानसिफोरा जाया बिदिनो मोसौआ बिदिनो माने मोसौआ गोबां खामानियावबो बाहायो आरोना बिदिनो मोसौखौ गोबां खामानियाव बाहायो बिदिनो ओ दुब्लियाव आबाद एवनो थाखाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे मोसौनि जेनेबा जे खि जेनेबा गोबोरखि बे जों जे गोबोरखि होनो बेयो माने हासार गोनां जायो आरोना। माने मोसौनि माबाया हासार जायो। मोसौनि बिदिनो गोबोरखिखौ आबादाव होयोबा मैगं थाइगं जेनबा गोबां रोखोमनि माने हासार गोनां जायो मैगं थाइगंआव होयोबा गोबोरखिखौ बिदिनो गोबां माने रस गोनां जायो आरोना मैगं थाइगंङा आरो थाब देरनायखौ जों नुनो मोनो मैगं थाइगंखौठ ओमफ्राय बिदिनो गोबोरखि बायदिसिना होनानै जेनबा गोबोरखिनि गासै माने मोसौनि गासैबो बाहागोआनो माने जोबोद गोनांथार आरोखिना। जायनि जाउनाव मोसौनि दामा जोबोद दाम जायनि थाखाय बेफोरखौबो मानसिफोरखौ गोबां फा लांगि खालामनायखौ नुनो मोनो मोसौखौ फिसियै फिसियै। बिदिनो मोसौआ गांसो जायो बिदिनो हाग्रा बंग्रा जायो थांनानै थायो बिदिनो। ओमफ्राय बिदिनो दङ हांसो दङ हांसोखौबो बिदिनो जायो मानसिफ्रा जायो बिदिनो ओमफ्राय हांसोआ बिदिनो गोसोम, गुफुर गाबनि थायो बिदिनो ओमफ्राय हांसोखौबो बिदिनो राङारि नि थाखाय बाहाय दोननाय जादों ओमफ्राय बिदिनो सैमा दङ सैमाखौ माने न'नि संरैखा खालामनो थाखाय दोननाय जायो माने फिसिनाय जादों सैमाखौ। माने मालाबाफोर जेनेबा सोरबाफोर न'फ्राव सिखाव बायदिसिना फैला बायो नालाय दानि जुग गाव थ' न'फोरखौ माने रैखा खालामनो थाखाय सैमाफोरखौ फिसिनाय जादों आरोखि ना आङो। दायो आंनो सैमा दङ गोबां बिदिनो माब्रै माबासो दङ सैमाया। बिदिनो मावउजिखौ फिसिनाय जादों बिदिनो माने न'फोराव जेनेबा ख'ना ख'नलायाव जे खांख'मा एन्जर थायो बेफोरो माने फोरनि गोबां जि जोम अरसियो बिदिनो माइरंफोर। माइरं बस्था अरसिनानै जेनेबा माइरंफोरखौ अरसिनानै जायो बिदिनो बावनो जानानै जायोबो। खिनानै गालाङो बेफोरनो बिदिजों लोगोसे माने बेफोरखौ माने मावजिया होसो होसो माने होखारो आरो ना मावाउजि खांख'मा बेफोरखौ गासिखौबो बे ओमफ्राय बिनि थाखाय जेनेबा मावासिखौ फिसिनानै फिसिनाय जायो आङो माने मावसिआबो न'आव माने गोबां हेफाजाब होयो बेनि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो अमा बेखौ बिदिनो अमाखौबो बिदिनो फानो बिदिनो फाननानै रां आरजियो ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे जायोबो। अमाखौ बिदिनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा गावनि थांना थानायाव हेफाजाब होनो थाखाय बिदिनो जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो आरोखि ना नोंथां।
दा नोंथाङाथ'
नोंथाङाबो जेनेबा जे नोंसिनि ओनसोलाव एबा नोंसिनि न'आव जेनेबा मा मा जिब जुनार दङ जेनेबा जिब जुनारखौ मानो फिसिदों अब्ला जिब जुनार जेनेबा बेनि बागै एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां माने ओरैनोथ' जोंनि जायगायाव मोनग्राया बिदिनो मोसौ, मैसो, बोरमा हांसो, दाउ, अमा बेफोरखौ बांसिन फिसिनाय जायो आरो।
औ।
गामि ओनसोलाव। बिदिनो मोसौफोरखौ हालेवनायाव बाहायनाय जायो।
औ।
हालेवनाय बिदिनो माइ गायनायाव आबाद फोनांगौ जायोना
औ।
बिदिनि थाखाय दा मोसौखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो मोसौनि गाइ खेरखौ जों साहा लोंनाय जायो आरो। गंफोरखौबो खानजं माबा माबि बिदि बायदिसिना बानायला बायो आरो।
उम। बिदिनो
बिगुरफोरखौथ' बिदिनो गोजां बोथोराव जे माबा जि गुदुं गुदुं जोमोना?
औ नोंथां।
बेफोराव बाहायनाय जायो आरो। मोसौनि बिगुरफोरखौ। आरो बोरमा औ औ। आरो बोरमाफोरखौबो जों बिदिनो जानायाव बाहायो बांसिन आरो बायसान्स जेन'बा एखमबा समाव फैसाफोर नांगौ जायोब्ला बेखौ फाननाय जायो आरो। बोरमाया बुरजा फिसिनानै बोरमा फार्म बांसिन बानायनाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
औ।
बोरमा फार्म बानायना बिदिनो गाव गावनि जिउ राहा खुंनायफोरखौ नुनो मोनो। आरो हाग्रानि जिब जुनार बिदिनो बायदिसिना दावसिन दाउलाफोर नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोरखौ जों माखासेखौ फिसिनाय जायो जेरै दाउस्रि, मैना
ओ नोंथाङा जेनेबा नोंनि न'आव जेनेबा ओ मा मा जिब जुनार दं जेनेबा नोंनि न'आव जेनेबा जिब जुनारखौ मानो फिसिदों जेने बा नोंसिनि न'आव जेनेबा बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
जुनारखौथ' फिसिनायनि जाहोनानो जाबाय बिदिनो एखमबा समाव फैसा नांगौनि थाखाय फानब्रबनाय मानाय बिदिनि थाखायबो फिनाय जादों आरो। आरो बिदिनो मोसौफोरखौ बिदिनो न'आव नांगौ जायो नालाय बेखौ ओंखायनो फिसिनाय जादों। मोसौफ्राथ' न'आव हेल्प
औ।
आरो अमा दङ अमाखौ जोङो बिदिनो अमाखौ अफ्रिफोर होनानै फोथांनाय जायो। अमा गोरलै फिसा जाहोनानै बे फिसाखौनो फेदेरनानै जों फाननो हायो आरो। अमा जों नुनो मोनगोन जोंनावबो दङ। बिदिनो अफ्रि आरो बे थास'फोरखौ रुनानै होनाय जायो आरो अमानो
औ
ओमफ्राय मावाउजिबो दङ मावाउजिफोरखौ बिदिनो हारा हुरा मा माबा माबि जानो थाखाय दोननाय जायो आरो सैमाफोरखौ जेन'बा ओंखाम खालाय जानो मानो आरो सैमाफ्राथ' न'आव बिदिनो माबाफोर सिखावफोर फैनाय मानायनि थाखाय माबा एसे हेफाजाब होयो सैमाफोरा
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ मोजां ओ लोगोसे जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' मैसोखौ बारा नुनो मोननाय जाला अब्ला नोंथांमोनसिजों मैसो मैसोखौ नुनो मोननाय जायो ना नुनो मोननाय जाला जोंनि जोंथ' बांसिनखौनो नुनो मोननाय जाला आथिखालाव अब्ला नोंसोरनिथिं माबायदि नुयो जेनेबा मैसोखौ
जोंथिंबो आथिखालावथ' मैसोखौ बारा नुनो मोननाय जाया जेन'बा दस्रा बिदिनो हाजो एरिया फोरनि खाथिनि मानसिफ्रा बांसिन लानाय जायो आरो बिदिखौ
औ
जोंनि ओनसोलाव बांसिनखौ नुनो मोननाय जाला
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां
औ औ दोनथ' जासिगोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ औ दे।